फादों
आ
मा खालामगासिनो?
दङ आरैनो। आंनिखौ हाल्ला खोनादों नामा बेकग्राउण्डाव?
ओहो खोनायाखै दे माथोआ स्रां स्रां फैबानो जागोन।
अ अह
उम
होमबा माहोनो बेखौ जोंनिया थफिका मा होनोमोनलाय?
सावरायलांसै बिदिनो
जेरावबो थाङासै नामा होमबालाय?
दिनै ना दिनै माबा केम केम्पासाव थांदोंमोन। खामानि माने लोगो सासेनि खामानि दंमोन।
जानाय ओमफ्राय खामानिया?
उम नोंलाय?
ओ आं थांनाय जायासै जेरावबो। लोगोफोर फैदोंमोन मेला नायनो होन्नानै ओमफ्राय
मा मेला?
अमबुुबासि मेला।
अ आतसा मेला होन्नायखाय अ अ दिनै लास्थ ना? अ अ
ओमफ्राय बिसोरदोनो थाबाय मैया फैदोंमोन ओमफ्राय थानानै दसे खामानि मावबाय।
उम दि-दिनि लास्त मोनना? माला जोबनाय माला जोबनाय? नङालै माला मोनायाव ना माबायाव सानाव?
ओ दहायसो जोबदोंदां दहायसो फैनाय नुदों आं मानसिफोरखौ। साननैसो बैयाव थांनानैनो आरो बिदि हाफोराव सिन्दुर बायदिसिना नांबोनाय मोन्दों आरो।
औ अ जोंथ' बिनि बिनि सोमोन्दैबो रायलायनो हायो माथो।
हायो।
नों थांदोबा
आं थाङासै आं खामानि थानायखायनो थाङासै आं। बेहायनो आ आं थांङिया गोबावानो जाबाय।
आंबो थाङाखै इदि मेलायाव थांफेराखै आं खिन्थु ओरैनो थांदोंमोन आरो।
ओ
फुजाहोनो
उम मानो थाङासै थांजायोमोन नोंसोरो न'आव थाङाखै होनबा नों दा?
ओमहो थांजायोमोन किन्तु माने ए हा-हानाय नङा खोमा होननानै थांदियासै बांद्राय सान्दुंबो गोससा इनारजि गैया माने हो
अ मा होनना बुङो जों हिस्ट'रिकेलनि सायावनो बाय रायलायनोसै नङा होमबा।
अ रायलाय जायो अ
दा डिमापुर हिस्ट'रिनि बागै मिथियो नामा नों बाहाय?
उम डिमापुरनि बागै इसे एसे मिथिगो बांद्राय इदि माबा गैया आरोना ना डिमा पुरनि हिस्ट्रि इदि गोलाव लिरनाय आं दोङोमोनबाबो माने माने जोंनिया कनफार्म नङा आरोना ओंखायनो माने एसे कन्ट्रभारसि नालाय ओंखायनो एसे गावनि गावनि होनना माबा जायो थेवबाबो बुंजायो आरो। माने डि-डिमा पुराथ' जोंनि बर'फोरा जोंनिनो ओमफ्राय आरो बि डिमासाफोरा गावसिनि होनो।
उम
थ' बुंगोन दा रावनियाबो माने इदि रिटेन डकुमेन्ट गैया नालाय ओंखायनो माने बयबो गावनि गावनि होनना बुङो किन्थु राव बो कनफार्म खामनो हायाखै आरो‌ दा।
ओम उम जिखि जाया जोंनो कसारि राजानि मोनसे माबा होनना बुंजा सिगोन आरो ना मा हिस्ट'रिक प्लेस ना मा?
ओं
उम बै समावथ' माने एक्सट्रा बेफोरबायदि मा होनना बुङो
ओम
लिरनाय गैयामोन ना। जेरैबायदि हारि हारि होननानै लिरनाय गैयामोन नालाय बै समाव मोनसे कसारि हिसाबै सिनायथि होनो हानाय मोनसे माबा दङमोन आरो जायखौ म्लेस आरो मेस
औ उम उउ
दा बिदिनाय बिदि नायनो थाङोबाथाय बियो मोनसे कसारि रायजोनि ओइ ओ राजानि रायजो दिनो फैजासे होदों
हम उम बेयावनो जेनेबा कसारि कस- सारि होनबाथ' जेनेबा जों सबबो गोलैयो नालाय बर' जा बा डिमासाफोराबो आगोलथ' एख्खेमोन नालाय मोनसेखोनो बुजायोमोन किन्तु दासो एक्स्रा एक्स्रा गावजोबनानै बिदि जाजोबबाय अ' रफदि गार' बिदि सब आगोल बिददिनो मोन बेखौनो कारि कसारि रायजोआनो
बुंनो मोन
मा होनना बुङो जेनेबा आं बेलेग बुंसै जेनेबा गाननाय जोमनायनाय थांबाथाय बिसोर बिजों जोंना एखे जायो आरो दासिमबो एखे नुयो आं जेरै गामसा गाननायखौ सानैसो बोरायफोर हर नायोबाथाय। जोंनि आगोलनि आबौ आबौ मोनाबोथ' थुथि बायदि गानोमोन ना एसे गामसा बायदिनो धुरथि बायदि बिदि जानोोम ओमफ्राय गिसिर मानसिफ्राबो गानो आरो दासिमबो बोराइ बोराइफ्रा गामसा बायदि नुयो। मालाबा धुरथि बायदि नुयो बिदि आरो ओमफ्राय बिसोरनि मानसिफ्राथ' गामसा बायदिखौनो गानखायो जोंनियाबो बिदिनो गानखायो। गाननायफोरा दा बेफोरनानै दा बिखौनो थांबाथाय सिमिलार माने मोनसे माबाजों बिदा फंबबायजों एखेबासो गासैबो एसे सिमिलार जायो नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो जोंबो जों बिदायै बुंना सानजागोन आरो जेनेबा बिनि थाखायनोथ' जों एसे सिमिलार होननानै गोरोबलायो होननानै गोरोबलायो ओ बे बे बिथिंखौ नायनो थाङाब्लाथाय जों मोनसे माबानिनो रोदानिनो मानसि होनना सानजायो आरो
ओम
बेनिफ्राय आरो मा मा जोंनि माबा दंमोन जारिमिनारि जायगाफोर दंसै दा आं बावगारजोबाय।
दा बै मोनसेखौ मिथि मिथिया नों मदन कामदेब होननायखौ।
म अखा मथ
ह
ख दं थङा खिथु माने मिथि
बै माबायाव दङ बे सारियालि खाथियाव सारियालिनिफ्राय मंगलदै थांनाय रड बेजों गारससो थांबाथाय हो
सोरनि जायगा
सोरनि जायगा माने गोदोनि माबाफोरखौ मोनो आरो ओइ मुसुखाफोरखौ मोनो मुरथिफोरखौ मोनो बेवहाय बिदिनो माने बायदिसिना मुरथि दङ ओमफ्राय बि बिराद बुरजा अन्थाइाव दानख'नाय मुरथि दङमोन। अ नोंसोर थांबाथाय माने मद्न खालामजोब होनना बुङो ना।
अ न' नामखौ खोनादों आं दासो मिथिदों।
अ बिनि मोनसे हिस्ट'रि दङ ना बेवहाय माने यैया सोरखौबा माने सिंहआ माबानानै खामहोदों होनना बुंनायलै।
अ आसा आसा आसा मिथि खन न नुफेराखै आं
ओम थाङो मानसिफोरा सोरबा सोरबा ओरैनो बेरायनो थाङो।
ओम ओम ओम।
गथ' स्कुलनि गथ'फोरखौ लाना फैयो मालाबा बेरायनो इयावहाय
अ।
उ
आरोथ' जोंनिया माबा जारिमिनारि माने जायगा दा होननानै बुङोबाथ' आहमफोरनि माबायाबो मोनसे सररायदेवआबो माने बिराद फेमास मुंदांखा
उम
जेराव आहमफोरा बि सरायदेवा कर्स माबादोंमोन नालाय मा होनो बेखौ केपिटेल मा होनो रायजो गायसनदोंमोन नालाय बिनि बिसोरनि दासिमबो बेयाव मा होनोखो दाथ' बे माबाबो इसोरनि माबाखौबो नुनो मोनो दाबो बिसिनि मैदामफोर। फोरखौ बिसोरनि ओमफ्राय आरो ओमफ्रायो थुनति थुनतिपराव ना मा इउनेस्क' नि माबादो रेकगनाइस जाबायना खालामजाबाय बेबो मोनसे औ बेबो मोनसे नायनो गोनां आहमनि बे ओं माबाफोरखौ नुयो आरो आगोलनि बे माबादि बिसोरो थायोमोन माबादि मैदामफोरखौ बानायोमोन
उम उम
बयबो मोनसे मोजां नायनो
बे गो उम गोदोनि समाव माबादि दावहा नाङोमोन? मिथिगौ बाहाय बांला नोङो
अ गोदोनि समावथ' अ एसे एनै मिथियो गोदोनि समावथ' जेनेबा मा बांद्राय बिसोरनि ओ आहामफोरनि टाइमनिखौनो होननोबाथाय सिलाय बिलायथ' गैयामोनना बिसोरनि टाइमाव सिखा ओ सिखाफोरदोसो दाबा सुरिफोरजोंसो माबायोमोन ओमफ्राय आरो ओ माजों दावहा नांङोमोनथाय ओमफ्राय इसनाव माबा थायोमोन आरो बिसोरनि टाइमाव आरो माने आहम-साहम फोरनि टाइमाव बे मैदेरफोर थायोमोन।
उम
सो ओमफ्राय आरो इदिनो गरायफोर थायोमोन बिसिोरनि टाइमाव बिराद। मैदेर गराय हाग्रानि
उम
इदि माने हिस्ट्रियाव फरायबा मोनो आरोना हाग्रानि मैदेरफोरफोरखौ मैदेरफोरखौ इसोरो माने दावहा नांनो थाखाय हमोमोन आरो हमनानै बिसोर बिराद प्रेकटिस खालामहोयोमोन। इदि फरायनो मोनो आरो हिस्ट्रियाव ओमफ्राय इदिनो ओम मा मा दंमोनथाय
ओमफाय आरो मोनसे खोन्थानो आरो ग- गरिला टेकटिक होननायखो मिथिगोना नोङो?
बुजियाखै मा होनदों?
गरिला टेकटिक होनना बुंनो टेकटिक माने बेयो बेखौ दावहा नांनाय समाव बाहायनाय जायोलाय गरिला टेकनिक माने टेकटिक नङा औ टेकनिक।
अ माबादि?
बे गदया पिकनिकआ जाबाय माने दावहा नांनाय समाव मानसिफोरखौ सानथ्रिफोरखौ हमना मोनस्लाबजासे हाबसो हाबसो माने एथाक खालामोमोन आरो। सुथुरफोरखौ अ बे बायदि गरिला टेकनिकखौ बाहायनानै माने जोंनि बे आसाम सामनि जिथुबा राजा
उम।
लासि बर फुख'ना देरहानाया बेफोरनि थाखायनो देरहादोंमोन आरो गरिला टेकनिकफोरखौ बाहायनानै माने हाजो हाजो एरियाफोराव हास्लुखोमानानानै थानानै बहाबा खुलुं जावना दोननानै बे सिङाव जम होना दोननानै बायदिसिना बिदिनो आरो ओमफ्राय दावहा नांनाय समाव सिरि सिरि गोजाननिफ्राय इंगित हरनानै माबा मोनसे साउन्ड होनानै बेबायादि सिरि सिरि टेकनिक बाहायनानै बुथारनायखौनो गरिला टेकनिक होनना बुङो आरो बे टेकनिकखौ ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बेवहाय एस टि मानसिफोराबो जोंनि जोंनि हारिनि मानसिफ्राबो दङमोन होनना सानजायो आरो मानोना बेफोरखौ जोंनि मान सिफोरासो बांसिन रोंगौमोन आ बै समाव । हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा जिहेथु जोङो । हाग्रानि बि खय माने गासैखौबो मिथियो आरो अबेथिं थांबाथाय मोजां जायो बबेथिं थांबाथाय गाज्रि जायो ।
अ अ
बैफोरखो नायनो थांबा बै समाव जोंनि मानसिफ्राबो मोनसे समाव दावउहा नांनायाव नां नांथाबना दंमोन आरो मुखुब जानानै दंमोन आ
अ
दा ओमफाय समाबो जासिगोनना जोंना
दे होमबा दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै ।
अ लाखि थ'जासिगोन आरोना ।
अ अ दे